हेलौ।
अ हेलौ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ'।
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामगलाय हरनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दासान्दि मोजाङैनो दङ' ना?
अ नोंथां दङ'।
नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ मोजाङै लाखियोना लाखिया?
लाखियो नोंथां।
औ दा नोंथां। जों फंनैसो बाथ्रासो रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दा जोङो रायलायनो थांनाय। टपिकआनो जाहैबाय जों दा देहाखौ मोजाङै लाखि नो थाखाय मा मा आदार जानांगौ। जानाङा बेनि बागै जोङो नोंथांजों रायलायगोन
औ नोंथां।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जानाय। जानाय आदार। जोंनि जानाय आदार गुदि आदारानो जाबाय ओंखाम नङा होमब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
दा ओंखाम होनोब्ला ओंखाम जों लोगोसे जोङो मैगं जाफायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बे मैगंखौ। जानोब्ला। जोङो गोबां गोग्गो एबा गोथारै जानांगोन मानो होनोब्ला। दासान्दि जा जानाय आदार। बे जानाय आदारफोराव गोबां मुलि होनाय नुनो मोनदोंसै।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि जाहोनाव जोंनि सोलेरफोरा दा। गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदोंसै नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
दासान्दि जा दा आबादारिफोर दङ'। बे आ बे आबादारिफोरा ओ बायदिसिना आबाद मावो जेरै कबि आलु
औ
फान्थाव फाइनेलाव जोगोनार बायदि बायदि नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
आ आरो बान बानलु फोरबो
औ नंगौ नोंथां
आब आबादारिफोरा बेफोर मैगं थाइगंखौ ओ गोबां खम समनि गेजेरावनो गिदिर जाहोनो थाखाय गोबां रासयनारि मुलिफोर बाहायो
औ जायनि जाहोनाव जोंनि देहायाव गोबां खहा जायो आरोना
औ औ आरो बे मुलि बाहायनायनि जाहोनावनो बे मैगंफोरा थाब थाब जायो नंगौ नाथाय बे बे मैगं थाइगंआ गोबां उम बिस गोनां जाहैयो आरोना रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाउनाव
औ नोंथां
बेनिखायनो जोंनि दासान्दि जा जोंनिया जानाय आदार बे आदारफोराव गोबां ओ गाज्रि गोहोमा नुजानानै फैदों आरो ना
औ नोंथां
नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखि ना लाखियो सोलेरखौ? जानायनि बेलायाव?
जानायनि बेलायाव लाखिनाया ओ बारा लाखिनाय जाया होननाय जायो मानो होनबा जोङो हाथायनि मोननाय मैगं थाइगंखौसो बायनानै जायो नालाय
औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो औ नोंथां जोङो माने ओंखामखौनो गाहाय जाग्रा आदार महरै बाहायो आरो ना।
औ औ।
ओव नोंथां ओमफाय जोङो बेखौ ओ माइ आबाद मावनानै माने मोननाय माइखौ जोङो ओ मिलाव सौनानै माइरं मोननाय जायो नालाय ओमफाय जोङो बे माइरंखौनो माने जोङो ओंखाम महरै संनानै जायो आरोना? औ नोंथां ओमफाय जोङो ओंखामजों लोगोसे माने जानो थाखाय बायदिसिना माने मैगं थाइगंफोरखौ संनानै जायो आरोना
औ औ।
औ नोंथां। जेरैबायाददि जोङो दैज्लां समाव माने खुमब्रा जोगोनार जिंखा बहल थाइबें ओमफाय मैथा सबाय बानलु हाइजें ओम फान्थाव थास' बायदिफोरखौ माने मोननाय जायो नालाय बेफोरखौ गोथावै संनानै जायो आरोना
औ औ बेनि गेजेरावनो बे औ औनि बेनि बेनि गेजेरावनो औ।
औ दे नोंथाङा बुंग्रो।
बेनि गेजेरावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। ओ जोङो हाथाइनि बेसादफोरखौ बा मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै जासारस्लाय स्लाय गावनि न'आवनो जा एसे मावनानै जानो हायो जेरै आलुआनो जा लाव‌आनो जा जोगोनानो जोगोन अ गावबा गावनि जा दखरसे हा फिसा दं बेयावनो मावनानै जा जानो जानो हायोब्ला मोजांसिन आरोना मानो होनो जों जुदि रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायालासेनो जों जुदि ओ बेबायदि मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जों जोंनि सोलेरा खम खम जायोब्लाबो जोंनि देहायाव बोलो मोनगोन आरोना। अब्लासो जोंनि देहा सोलेराबो मोजाङै थागोन अब्लासो जोंनि सोलेरनि जा थांना थानायनि बोसोर बे बोसोराबो बारायगोन आरोना
औ ओमफाय जोङो बेफोर माने मैगंफोरनि अनगायैबो जोङो ओ हाग्रायाव खनसे ना मोननाय मैगंफोरखौबो जायो आरोना
औ औ नंगौ
औ नोथां ओमफाय जेरै ओ थास' आथिं थास' बेदर थास'नि गासै बाहागोखौनो जायो होनना बुंनाय जायो ओमफाय जोङो सिब्रु माइसुन्द्रि बासिखा ओ खिफि बेन्दों फुंखा सिफुं हेलां सि मान्दिया खुन्थाइ नारा सिंग्रि मिखि ओम फाय दिंखिया गुथा बुरि थखन थाराय गोरलै बायदि मैगंफोरखौ माने ओ खनसायनानै जोङो जायो आरोना ओमफाय बेफोरनि गेजेरावनो जोङो मुलि हारिनि मैगंबो ओ मैगंफोरखौबो माने नुनो मोनो आरोना
औ औ नंगौ नं
औ माइसुन्द्रिफोरखौबो मुलि हारियावनो गोलैयो होननानै बुंजायो
औ नंगौ दा जों नोंथां नों नोंथां नोंथाङा बुंदों जि जेनेबा हाग्रानि मुलि हाग्रानि जा मैगं थाइगं बेफोरावबो गोबां मुलि हिसाबै बेखौ मैगं जानो हायो आरो जोंना दा जोङो जा जोङो बायनानै मोननाय जा मैगं थाइगं बेखौ जायालाबानो जोंनि जा ओ आबहायाव मोननाय मैगं थाइगं बेफोरावनो जोङो बायालाबानो जोङो गोबां मैगं ओ जोङो बुथुमनानै बेखौ जानो हायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
उम बेनिखायनो जोङो औ औ बुंलाय
औ ओ बेनिफ्राय जोङो बेफोर माने गासैबो मैगंफोरनि अनगायैबो जोङो खायसे जिब जुनारफोरखौबो माने न'आवनो फिसियो जाहाथे जोङो माने ओ गोसो जाबानो हमनानै माने जानो हायो आरोना ओमफाय जेरैबायदि जोङो ओ नाफोरखोबो न'आवनो माने फख्रियाव फिसिना लायो आरो दाउ अमा बोरमा हांसो फारौफोरखौबो माने फिसिनानै लानानै माने गोनां जाब्लानो हमना जानायनि राहाखौ खालामना लानाय जायो आरोना औ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओ बैफोर मैगंआनो जा ना बेदरानो जा खुगानि थावनाय बादियै माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आदबजों संनानै जायो जोङो ओमफाय जेरैबायदि फ्राम फ्राम एवखांना जायो ओमफाय सिदोब सिदोबबो एवना जायो ओमफाय जब जब बिदै संनानैबो जायो ओमफाय लाव लाव संनानै जायो मेनानैबो जायो ओमफाय खायसेया एवफ्रामनानै एवफ्रामना आरो सावनानैबो जायो माने सावनानै माने बाथोन सिफ्लेनानै जायो आरोना
औ दा नोंथाङा संनायनि बेलायाव बाथ्राया बुंदों नंगौ ओ दा संनायनि बेलायाव जोङो थावखौ एसे खम जानाया मोजांसिन आरोना मानोना थाव थावा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि जानानै फैदों मानो होनोब्ला बांद्राय फ्राम फ्राम एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम एवनानै जानाय थाव बाहायनाय जेब जेब थाव बाहायनाय बेफोरो जोंनि देहायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना। बेनिखायनो एवनानै जानायनिख्रुइ बांसिन। रुनानै जानाया बांसिन साबसिन आरोना जोंनि देहाय। थाखाय मानो होनोब्ला एवनानै जानायनिख्रुइ रुुबनानै। जानाया बांसिन प्रटिन गोनां। होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना जेरै जेरै अमायानो जा दाउआनो जा नायानो जा बेखौ एवफ्रामना जानायनिख्रुइ जोङो रुनानै जायोब्ला बांसिन। मोजांसिन एबा थावसिन जानानै फैयो आरो ना बेयाव जेरै जेरै दाउ फिसाखौनो जा। दाउखौ बुथारनानै जेनेबा बेखौ सावनानै। मोजाङै रुनानै मोजाङै। बेनि बिथैया जाहाथे बे रुनायाव। ओंखारो आरोना बेबायदि गोबाव सम। रुनानै बेखौ बिदैया जाहाथे मोजाङै ओंखारो बे अंखारजासिम रुनांगोन आरोना आरो जाहाथे बेयाव बिसफोरा थाया बेनि बे बिस गैयि जासिम बेखौ रुनानै। रुनांगोन आरोना अब्ला बेयाव। मोजाङै फालौ संख्रै।
औ
सामब्राम गुफुर बेबायदि होनानै बेखौ थावसिं खालामनो हायो आरो ना थाव बाहायनायनिख्रुइ।
औ ओमफफ्राय जोङो माने बेफोरखौ जानायनि अनगायैबो। हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जोङो जुनार। जेरै सेसा एम्बु। एन्जर बन हाफा जाहा माललााय बायदिफोरखौबो माने जायो आरोना। ओमफफ्राय दैमा दैसानिफ्राय। मोननाय जेरै ना मागुर ना। सिंगि बालाबोथिया ना मावा। ना खावै बामि‌। नाफोरखौ माने हमना लाबोनानै जायो आरो ना ओमफाय आरो। दाबो माने सिगांबो जायोमोन ओमफफ्राय दाबो आरो सोरबा सोरबा। हमना लाबोनानै जायो आरो ना।
दा आदारनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो। दाजानाय कबि। बायदि बायदि मुलिफोरा बे बेगफोरखौ लानानैनो गोबां आबादि। मआबादारिफोरा मुलाम्फानि थाखायनो। फालांगि मुलाम्फानि थाखायनो गोबां रासायनारि मुलि फोरखौ बाहायो बे औ बे बे उम बे बेखौ फालांगिखौ प्रफिटखौ नायनानैसो बिथांमोना। ओ बेखौ बाहायो नाथाय देहा सावस्रिखौ नायनाया गोबां खम जालांनो हमदों आरोना बेनिखायनो। देहा सोलेरफोराबो गाज्रि जालांनो हमदोंसै। नोंथाङाबो बेखौ नोजोर लाखिदि जाहाथे। बेफोर बेसादफोरा बाराद्राय जानाङा जाहाथे देहा मोजाङै मोजां थायो ओ नोंथां नोंथांनिसिम ओ रायज्लायनो गोनां बाथ्राफोरा बेनोमोन। ओ जानायनि बागै आरोना आदार जा ओ जाहाथे देहाया मोजाङै थायो दा नै जोंनि समा बो जोबथि समसिम सफैबाय नोंथांजों रायलायना नोंथांजों रायज्लायना गोबाङैनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थोजा रोजा साबायखर।
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय।
अ जोबथियाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन दि नोंथाङा ओ सोलेरखौ गोग्गो गोयै लाखि जाहाथे नोंथाङा जिउआव दावगासारनो हायो गोग्गो देहाजों मोजां मोजां ओ बेसाद जा मोजां आपेल आंगुर जा।
औ नोंथां फिथाइ सामथायाव बांसिन भिटामिन थायो।